हेलौ‌‌ नोंथां खोनादोना
औ खोनादों
औ ओ दा होमबा बे समाव जोङो ओ बोथोर ओ आथिखाल बोथोर आरो सिगांनि बोथोरनि सायाव सावरायनोसै
औ सावराय जागोन
औ होनबा नोंथाङा एसे बुंग्रोदो नामा बोथोरनि सायाव
औ दाथ' जों बोथोरखौ बुंनो थाङोब्ला ओ ओ गोदोनि बोथोरा दानि बोथोरनिख्रुइ एसे आलादासिनमोन गोदो माने ओरैबायादि गरम नङोमोन आरो दा जेरैखि जोङो आथिखालाव मोन दाङो दा बोथोरा थाब थाबनो सोलायो
आरो गोदोनि बोथोरा एसे बुंनो थाङोब्ला एसे एखेफ्रामा एखेफ्रामोननो बारा ओरै गोलोम बोथोर बा गोलोमनाय गोलोमनायल' आरो अखाफोरा थोजासे बिबांनि हायोमोन दााबायदि आरो बोथोर आरो एसे सोलायनायजों बारा माने ओ बोरै सोलायबाय थानायखौ नुनो मोनो
नंगौ नोंथां नोंथाङा थारखौनो बुंदों ओ आथिखाल बोथोर आरो सिगांनि बोथोराव बोथोरखौ रुजुनानै नायोब्ला जोङो गोबां फारागथिखौ नुनो मोनो। जोङो सिगांनि बोथोरखौ बुंनो थाङोब्ला गोदो समावहाय ओ दुंथाया बांद्राय गरम जायामोन। ओ नैजिबानिफ्राय थामजि ओ बे डिग्रि सिमावल' थायोमोन नाथाय जोङो आथिखालावहाय ओ रुजुनानै नाय योब्ला बिनि दुंथाया गोबां बांलांनो सानफा एफा गोबां बांलांनो हमदों जायनि जाउनाव ओ सुबुं माहारि बा ओ बे बुहुमाव थांनानै थानाय गासिबो जिब जुनार फोरा ओ भुगिनांना भुगिनांनांगौ जादों।
औ
नो ओ जोङो बोथोरखौहाय बुंनो थाङोब्ला ओ जोंनि बोथोरा सानफा एफा बेबायदिनो सोलायलांबाय थागासिनो दङ ओ बेनि सायावहाय ओ सरखारा माबा मोनसे मोजां बा माबा मोन से ओ जोंनो साफ्रोमबो सुबुङानो बिनि सायाव सांग्रांथि जायोब्ला ओ ओ आं मोजां जागौ होननानै सानो नोंथाङा बिनि सायाव माबा सानो नामा?
औ आङो साननायालाय बोथोर सोलायनायनि गुबै जाहोनानो जादों जोङो मानथिफोरनि खामानि बोथोराथ ओरैनो मिथिंगाजों आगोलो ओरै गावनि जि मिथिंगानि थासारि बेयावनो दंमोन नाथाय दा इ मानसिफोरनि गुबुन गुबुन जेरै बायदि गारि मथर ओ न बांफोरनि थाखाय बिफां दानफा बिफांफोरखौ दानफायनाय आरो बायदि इन्डास्ट्रिसफोरनि थाखाय बिफां लाइफां खौ जों दानफायनानै गोबां हाजो हाननाफोरखौ दानफायनाय बेनि थाखाय जोंनिया अखानि बिबां ङा एसे खम जादों। जायनि थाखाय मुलुगनां दुंथाया एसे बारा जादों जोंनियाव जायनि थाखाय गोबां ओ मिथिंगायारि आरो बै बोथोरनि बोरै गुबै असुबिदाफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै ओ बरफ गलिनाय ओ मुलुगनां दुंथाय जायखौ जों ग्लबेल वार्मिं होनना बुङो जायनि थाखाय गोबां खैफोदाव गोलैनांगौ जायो बेनि थाखायनो आरो बोथोर बोथोर सोलायनाय आरो बोथोर सोलायनायनि जाहोनावनो गुबै गुबै गुबै गुबै ओ गुबुन गुबुन बायदि फिनजा थाय मोननो हायो जेरै आबादनि सायाव गोहोम खोख्लैयो। सुबुं अनजिमानि सायाव गोहोम खोख्लैयो आरो बेनि थाखाय गोबां सरखारा जोंना थिरांथा लादोंमोन जेरै मुलुगनां थिरांथाखौ नायनो थाङोब्ला जोङो मोनो ओ ग्लबेल वार्मिंनि सायाव बा मुलुगनां दुंथायनि सायाव जेरै कियट प्रटगल जायखौ जोङो जापानाव खुंजादोंमोन बेबायदिनो गोबां दं। बेबायदिनो ओ आसाम सरकारावबो लादों गुबुन गुबुन बिफां गायनाय बेबायदिनो मुलुगनां सरखारबो दं। बेखौनो
नोंगौ नोंथां नोंथाङा थार खौनो बुंदों ओ जोंनि बे बुहुमनां बा दानि बोथोर सोलाय सोल जाबाय। बाय थानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जों सुबुं माहारि सुबुं माहारिनि ओ बायदि ओ मावथावै हाबाफोर खौ ओ मावनानै बा जे हाबाखौ ओ नांनायनिफ्राय बांसिन बाहायनाय बेफोरनि जाहोनावनो दिनै जोंनि बुहुमनां दुंथाया बा बोद बोथोर सोलायनाया गुबैयै जादों जायनि जाउनाव नांगौ समाव ओ अखा हानाय अखा हाया ओ जायनि समावहाय ओ दो गोजां बोथोर समावहाय ओ गोजाङा बेबायदि बोथोरा ओ जालां नो हमदों जायनि जाहोनावहाय ओ बो गोबां बुहुमनां दुंहावनायनि जाहोनाव ओ हाजो ओनसोलाव थानाय बा थुन्द्रा गुसु ओनसोलाव थानाय जमा जानानै थानाय बर'फोरा गलिनानै ओ लैथोआव थानाय दैया दैनि बिबाङा बांनायनिफ्राय बांदों जाउनावहाय गोब गोबां दैबाना जानानै ओ गोजौ ओनसोलबाबो ओ हायेन ओनसोलफोरावहाय ओ हाफ्रा खुरखानानै दैमा जालांनो हमदों बिनि ओ बिनि समादान खौ लाबोनोब्ला जोङो जों इन्दिभिजुयेल हिसाबै बा गावारि साफ्रोमबो सुबुङानो बिनि सायाव ओ रैखाथि बा सांग्रां जायोब्ला ओ सांग्रां जायोबा साबफिन जागौ बिनिखायनो साब साफ्रोमबो सुबुङा ओ बिनि सायाव सांग्रांथि जानांगोन ओ बोथोर सोलायनायनि सायाव होनब्लासो जोङो ओ सानफा एफा जोंनि बोथोरखौ ओ दिदोमै बा समानथियै मोजाङै लाखिबाय थालांनो हागोन जोंनि गेजेरावहाय गोबां आथिखालावहाय गोबां इन्डास्ट्रिफोर जोङो नुसै जाय इन्डास्ट्रिफ्रा ओ सानसेयावनो गोबां बिबांनि बा उखुन दै ज उखुन्दै ओंखारनानै जोङो ओ अख्रांयावहाय अजन लेयारखौ गोहोम खोख्लैनानै गोबां ओ बे इन्डास्ट्रिनिफ्राय उखुन्दै गलांनाया जोमैजों गोरोबफानानै गोबां बायदिसिना ओ गोहोम गोनां गारजि गेस सोमजिफाना अखा महरै जेब्ला बुहुमाव गोग्लैफिनो बियोबो ओम सुबुंनि देहायाव नाङोब्ला बायदि रोखोमनि ओ नाना माना बेरामफोर बेयो बियो जानो हमो लोगोसे ओ बोथोरनि जाउनावनो जोङो आथिखालाव नायोब्ला आ सिगांनि ओ आबाद आरो आथिखालनि आबाद मावनायखौ जोङो रुजुनानै नायोब्ला जों गोबां ओ फारागथिखौ नुनो मोनो। ओ आवगोलनि समावहाय नांगौ समाव अखाया बोथोर बायदि हायो ओ माइ गायनांगौ समाव मोजाङै अखाजोंनो माइ गायनो हायोमोन नाथाय आथिखालावहाय नांगौ बायदियै गायनाय फुनाय समाव अखाया हाया जायनि समावहाय जों गोबां आबादारिफोरा ओ भुगिनांगौ जायो ओ गुबैयैहाय जोङो गामियारि ओनसोलनि आबाद आबादारिफोरा बांसिनै बेनि खहाखौनो नुनो मोनो मानोना जोंनि गामियारि ओनसोलाव बेबायदि ओ मेसिन बा बायदिसिना हा सिंनिफाय दिहुननानै ओ दै दिहुननानै आबाद मावनाय बेबायदिनि सुबिदाया गोबां खम ओ बिनिखायनो जो नि गोद गोग्लैसोनाय गामि ओनसोलाव जोङो बोथोरनि सोलायनायनि गारजि गोहोमखौ ओ बांसिनै नुनो मोनो नोंथाङा बेनि सायाव माबा बुंनो सानगोन नामा
औ नोंथाङा थारैनो नोंगौखौनो बुंदों जोङो बे बोथोर सोलायनायनि जोङो बांसिन जोंनि गाम ओनाव ननो मोन मानो होननानै बुङोब्ला टाउन ओन ओनसोलावथ' बोरै गामियारिफोरनि बायदि आबादनि सायाव सोनारनानै थाया नालाय ओ गामि ओनसोलाव बयनि गुबै बै रांखान्थियारि जायखौ जोङो सर्स बुङो रांखान्थियारि सर्सनि गुबैया गुबैयानो जादों आबादनि सायाव सोनारनानै थायो थ' बे बोथोर ब सोलायनायनि बोथोर सोलायनायनि बे बायदि बायदि बायदि बायदि गोहोमखौ आबादारिफोरासो गावसोरनि सायाव लानांगौ जायो मानो होननानै बुङोब्ला दा गामियारि बायदि सुबुंफोरा आबादनि माइ आबादनि सायाव बांसिन सोनारनानै थायो आरो माइ आबादनि थाखाय जोंनो दैया दैनि जोबोर गोनांथि जायो थिग बेबायदिनो दै बोथोर सोलायनायनि जाहोनावनो बायदि मनसुन जायखौ जोङो मौसुमि मौसुमि बारहावा होननानै बुङो बे मौसुमि बारहावाया जुदि जोंना एसे गोबावै जुदि जोंनि जायगायाव नुजाथि नुजाथियोब्ला गुबैयै जोंनि भारत हादोराव बा आसाम हादोराव जाय हादोरा जोंनिया माइ आबादनि सायाव बांसिन सोनारनानै थायो नालाय बेवहाय जुदि
मौसमि बारहावानि फैनाया एसे गोबावसिन जायोब्लाब्ला मौसमि बारहावाया फैयाबा बेवहाय जोंनिया दैनि गोबां आंखाल जायो आरो जोंनि भारत हादर जेराव एसेबां जौनाय नङा जि दैखौ बोरै इरिगेसन फेसिलिति होनोलाय खौ दैखौ हा सिंनिफ्राय माबोरै थिखांनांगौ बिदि जोंनिया दासिमबो जौगानाय जौगाजोबनाय जाया खै बेनिखायनो जुदि आबादाव बोथोर सोलायनायनि जाहोनाव दैनि बिबाङा एसे खमबा जोंनिया एसे माइ आबादनि सायाव गोहोम गोग्लैयो आरो माइ आबादनि अनगायैबो जेरै गोबां फिथाइ सामथाइनि आबाद फसल आरो गोबां आबादनि सायाव गोहोम गोग्लैयो जायनि थाखाय जोंनि रांखान्थियारियाव एसे गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनो आरो आरो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा बेबायदि गोहोम गोग्लैनायनि सायाव जोंनि रांखान्थियारियाव माबायदि गोहोम गोग्लैदोंबा जोंनि हादोरनि इक'नमिया माबायदि ओ सिंथिं थांलांदों बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
ओ नोंगौ नोंथां हा हागोन आङो जोङो नोंगौ बोथोर सोलायनायनि जाहोनाव रांखान्थियारि थासारिया जोंनि हादोराव बा ओनसोलाव गोबां गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनो गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ ओ गामि ओनसोलनि आबादारिफोरखौ बुंनो हागोन मानोना जोङो गोबां ओनसोलाव ओ आबादारिफोरा माखासे सरखारनिफ्राय बा बेंकनिफ्राय आबाद मावनो थाखाय रां दाहार लानानै आबाद मावो जेब्ला अखा हायैनि जाउनाव बोथोरनि गाज्रिनि बोथोर सोलायनायनि जाउनाव ओ माइ आबाद गायनाया मोजाङै जाय बा रानखावनायनि जाह जावनाव माइ आबादा मोजाङै जाया जाहोनाव ओ नांगौ नि आबादखौहाय दिहुननो हाया बै नांगौखिनि आबादफोरखौ आबादारिफोरा जेब्ला दिहुननो हाया जे नांगौ बायदि आइ आइ जाया बा मुलाम्फा जाया अब्ला बिसोर गोबां ओ खहा गोबां खहाजों भुिनांगौ जायो जायनि जाहोनाव जोङो जोंनि हादरनि बा जोंनि भारत हादरनि गुबुन गुबुन दाब दाब ओनसोलाव जोङो ओ गोबां आबाद आरिफोरनि गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाय बेफोरबायदि जाथायखौ जोङो ओ टेलिभिसन बा जोङो निउस पेपाराव खोनाबाय थानाय बा नुनायखौ जोङो नुनो मोनबाय थायो ओ बुंनो थाङोब्ला जोंनि भारत हादरा ओ आबादनि सायाव सोनार नाय मोनसे हादर बे ओ आबादजों सोनारनाय हादर हिसाबै जोङो बोथोरा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार मानोना ओ आबादा जोंनि भारत ओनसोलनि आबादा बांसिनै सोनारो जोङो बोथोरनि सायाव ओ नांगौ बायदियै जेब्ला बोथोरा ओ बोथोर सो लायनायनि जाउनाव आबादफोरा जाया अब्ला जोंनि आबादारिफोरा गोबां ओ ओ खहाखौ खहाजों जुजिनांगौ जायो बे खहा बे खहाखौ जोङो बांसिनै ओ जोंनिनो ओ गामिनि ओ ओनसोल ओनसोलारि बा गामिनि थागिबि सुबुंफोरा ओ